औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों। दा जोङो होमबा अनला संनाय औ औ खोनादों खोनादों।
औ ओ अनला ओंख्रि संनायनि सायावनो सावरायनो नामा?
औ। औ जायो।
अनला निवानो
औ जायो दे जायो।
ओ अनला खौ जेनेबा ओ मा ओरैनो जोंहा बर'फोराथ' अनला ओंख्रि जायो नङा होनबा?
औ।
बे अनलाखौ जिहेथु जायो बेखौ माबायदि? ओ ओ सङो अनला ओंख्रि देनो थाखायथ' जोंनो माइरं नांगौ जायो नङा होमबा
औ औ संनायखौ खोन्थानोसै होनबा दा आङो औ
उन
खोनायाखै आङो नोंथांनिखौ
बेयावनो बुंग्रोनो हा नामा
आं नोंथांनिखौ खोनायाखैमोन
दनो नोंथाङा बुंग्रोलाय
औ औ आं बुंग्रोनोसै बिदि बा ओम जोङो अनला बुङोबा बर'नि ओरैनो मोनसे जाग्रा ओंख्रि नोङा होमबा
बुंग्रो नोंथाङा
आं बुं औ आं बुंग्रोबाय खोनादोंना
औ दे बुंग्रो
अ दा जोङो अनला होनोबा जों मिथियो जे बि मोनसे बर'नि मोनसे ओंख्रि आरो बियो बयनिबो गोथाव मोनग्रा ओंख्रि बर'निनो बयजोंबो मिथिजानाय नोङा होमबा
दोरैङारि औ दोरोङारि
अ दोरोंङारि औ औ ओमफ्राय बेखौ संनो थाखाय जोंनिया औ जोंनिया बेखौ संनो थाखाय मा नांगोन होम्बा माइरं नां होबाय न'नि माइरं थाबा आं न'निखौबो होयो आरो खायफा मानसिफोरा मा न'नि माइरं गैयाबा बै परिमल माइरङा बेखौबो होयो आरो खायफा मानसिफोरा ओमफाय जोंनिया माबायदि सङो हबा गिबि गिबियावनो माइरंखौ मोजाङै सुबाय सुनायनि उनाव बेखौ सोमबाय माने दसे गोबाव सोमना दोनो आरो जाहा थे बियो देनो मोजां जायो। सोमखांनायनि उनाव बेखौ बोखांबाय बोखांनानै आरो खनसे मोजाङैहाय सु सुबावबाय सुनानै बेखौ एसे फोरानबाय आरो सानदुंआव फोरानो फोराननानै इसे माबायोबा रानोबा होमब्लाना बेखौ
औ। रुयो आरो मोजाङै अ। औ। औ। औ। औ नोंथां। हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?